हेलौ
औ हेव
अ नोंथां खोनादोंना?
हेलौ
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
आ दायो नोंथांनो माने ओ जोंनि ओइ जे दोरोङारि ओंख्रि बेनि सोमोन्दैहाय सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नों थां थ' बिनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना नोंथांहा सम दङ ना?
औ औ सा-सावरायजागोन नोंथां सावराय जागोन औ।
आ आ दा दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ नोंथाङा मिथिखायोना जोंना बर'फोरा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोजां मोनो बा मा मा ओंख्रिखौहाय जों खालामनानै संनानै जायो आरोना थ' बे खौनो जोङो नायोबा जों जाग्रा ओरैनो गासैनिबो गेजेराव माने बांसिन मिथिजासिननाय होनोब्ला थ जोङो नार्जि अमाखौनो बुंनो हायो नोंथां
औ
नारजि अमायावहाय जोङो गिबियावहाय मा होनो जे जों आबाद मावो जे बै जे फाथोनि आबाद मावो जे बै फाथो आबादनिफ्राय जोङो बेखौहाय माने बिलाइखौहाय खानानै जोङो बेखौहाय माने फोराननानै नारजि बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना थ नारजि बानायनानै जोङो बेखौहाय माने मिलाइखौ सोरबा बिजौखौ बानायो सोरबा बै बिलाइ गोराखौ बानायो आरोना थ बिनि गेजेराव जोङो माने सान्दुुङावहाय बेखौहाय फोराननानै गोरान फोरानथारनानै बेखौहाय माने थिनानै लायो आरोना उनावहाय जेनबा बे फाथोफोरा गैयाबा बेखौ जानो हायो आरोना औ बेखौ जोङो औ औथिनानैहाय माने बेखौहाय फोराननानै माने माबायावहाय सोनानै दोनो आरोना जेनेबा आ आथालफोराव हाय आवथायनानैहाय दोनो आरोना थ बेबायदिनो बिनि जेनबा जोङो बेखौहाय जानो जानोबा जेनेबा जेनेबा मा होनो नारजिखौ जानोबा जोंथ नारजिखौहाय अमाजोंनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो थ बेखौहाय जोङो जेब्ला नारजिखौ जायो अब्ला जोङो बेखौ माने जेसेबां जानो आन्था बेखौ हाननानै जोङो बै फोराननायनिफ्राय जायो आरोना माने बेखौहाय माने बै गोरान बिलाइखौ जोङो सिगां जानाय सिगां मोजाङै सुनानै बेखौ सोमनानै दोनो आरोना आधा घन्टा बाय एक घन्टा बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय सोमनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बै खारैजोंहाय मा होनो बेखौ रुनाय जायो आरोना नोंथां खारैखौहाय जों माबायदि बानायो होमबा खारैखौ जोङो मा होनो थालिर आथिया थालिर बा थालिर बिफांनिफ्राय जोङो बेखौहाय माने फो थालिरनि बिफांखौहाय दानग्लिनानै जोङो बेखौहाय फोरानो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माने सावनानै होयो आरोना ओमफ्राय सावनायनि उनाव जि गुन्दै बिनिफ्राय मा होनो हाथफ्ला जायो बेखौहाय जोङो दैजोंहाय माने गथा खालामना लायो आरोना ओमफ्राय बेखौनो जोङो खारै हिसाबै बेनिफ्राय सगरनानै जों बेखौहाय खारै हिसाबै दैयाव बाहायो आरोना माने दैजोंहाय सगरनानै खारैबो हायो ओमफ्राय बेखौ जोङो बै जे नारजियावहाय जोङो बे दैजोंहाय खारैजोंहाय जोङो मा होनो रुनायखौ नुनो मोनो आरोना रूनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै गिलियोबा खारै नांगौबाथ बे गिलियो नालाय मोजां मोजाङै गिलियोबा जोङो बेखौहाय जेनेबा नोंहा अमा बेदरजों जागोनबा बे अमाखौहाय जोङो मा होनो थावआवहाय माने बेखौहाय एवग्रोयो आरोना अमाखौहाय एवग्रोना लायो आरो सिगाङावनो
थारैनो
ओमफ्रायहायो अमाखौ एवनानै लानायावहाय जे बै जे जोंना जे रुनानै लादोंना नारजि थ' बेखौ जोङो बेयाव हाय समबार होनायखौ नुनो मोनो आरो ना माबायावहाय मा होनो औ अमा बेदरावहाय ओमफफ्राय बेबायदिनो जोङो ओ माने नारजि ओंख्रिनि जेसेबां नांगौ बेखौहाय जोङो नायनानै ओ जोङो बेखौ जानाय जायो आरोना नारजि महरै नार्जिनि मा होनो नारजि ओंख्रि संनायाव जुदि ओ जेन'बा खारैफोर गैयाबा ओ जोङो बेखौहाय सदाफोर बाहायनानैबो संनाय जायो आरोना नोंथां थ' दाथ' जोंनाव औ बांसिनानो नारजि बायदि जोंना ओ खारै नङाबा जाया आरोना खारैबा सदा माने नङाबा बे नारजि ओंख्रिया गिलिया आरो ना गिलिनो नागिरा बेखायनो जोङो बेवहाय खारै नङाबा सदाखौ बाहायनाय जायो आरोना।
औ
बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय ओ मा होनो बेखौहाय ओ बै जे माबा नाफाम बाथोन आरो हायो ओ जेनेबा सबायजों साम' आरो दाउजों सबायजों बिदि गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो बेनि अनगायैबो माने गोबां मा होनो ओंख्रि फोरफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना थ' बेनि गेजेराव जों नाफामखौबो हमनो हायो जे नाफामखौ जोङो बै दैयाव मोननाय जे ओ नाफोरनिफ्रायनो बानायो आरोना थ'
औ
ओ दैयाव मोननाय नाफोरखौहाय जोङो बेखौ मोजाङैहाय सायनानै सु फनानै जोङो बेखौहाय ओ फोरानो आरो ना फोराननायनि उनाव जोङो बेखौहाय देग्लिनानै थास'जों देग्लिनानै जोङो बेखौहाय ओ हासुुंआवहाय सोनानै दोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गोबां दाननि उनावहाय जेन'बा द' दान बा ब्रै दान बाबा दान बिदिनि उनावहाय जोङो बेखौ जानो हायो आरोना नाफामखौ औ बेबो मोनसे बर'नि ओ मोनसे ओंख्रि आरोना नोंथां। ओ थांनायजों मा मा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जायो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनिथिंबो माने नोंथांमोननि बायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो जेरै ओ मा होनगोन अनला अनला दाउ ओमफ्राय अमा नारजि ओमफ्राय बिदिनो ओ मैस्थाना थालिर फस्ला ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि माने बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो। आरो हाग्रानिफोरबो जानाय जाबावो जेरै थास'
अ
थास'निखौथ' गासिखौबो जाजोबस्रायो माने थास' बिसं थास' आथिं थास' बिदिनो आरो थास' बिबारफोर गासिखौबो दानजोबो थास' ओमफ्राय दिंखिया माना मुनि ओमफ्राय लेमबा हाग्रानि बेफोरबायदि आरोना गोबां रोखोमनि जानाय जायो थ' आङो मुं मुंदांखा सा ओंख्रिखौनो बुंसै अनलाखौनो बुंसै आरोना मारै जायो औ होमबा बेखौ जोङो मारै जायो होनना बुङोब्ला जोंथ' बेखौ ओ गासिबो जानायानो जायो आरो होनबा बेयाव ओ नांगोन बेखौ बानायनोबा जोंहा गिबियावनो माइरं नांग्रोगौ बे माइरंखौ जोङो सुग्रोना लानांगौ साफा खालामनानै ओमफ्राय जोङो बेखौ सु सुग्रोना ओ सुग्रोबा साफा खालामग्रो साफा खालामनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ गोरान खालामनांगौ आरोना गोरान खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ दिंखि वाल नङाबा ग्राइन्डारफोराव होनानै गुन्दै खालामनांगौ जिना माने गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ जेनेबा दाउ बेदर दङब्ला ओ दाउ बेदराव माने फार्स्टआवनो बेखौ सेरग्रोदो दाउ बेदरखौ ओमफ्राय बेदरखौ सेरग्रोनानै ओ जोङो ओ माने दसे गोबावनि उनाव दै होदो दै होनानै जेनेबा बेखौ एओरै एरै गोदौबा ग्लब ग्लब गोदौनाय समाव जोङो बे अन गुन्दैखौनो माने बेयो बेदरावनो गारला होसिगोन आरो ना अब्लानो बे अन गुन्दैयाव जोंहा माने अनला हिसाबै माबासिगोन आरो ओमफ्राय बेयाव जोङो एरबाय थानांगौ जायो मानो होनब्ला नङाबा बे दैयाव गथा गथा लद्रा लद्रा थानानै माने बेयाव थायो आरोना बेखायनो जों एरबोबाय जायो। एरबाय थानायनि उनाव जि माने जाजासिगोन आरोना जाजा जाजासिनो बिदियनो बिदिनो जायो आरो ना जोंनिथिं ओमफ्राय बे अनलायाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै दाउ बेदर अनला ओमफ्राय थाइगिर अनला मोदोमफुल बिबारनि अनला औवा मेवानि अनला बिदिनो आरोना गोबां रोखोमनि अनला दङ आरो जोंहा थ' ओमफ्राय ओंनियाव आरो बिदिनो आं बुंसै आरो बे माबाखौनो थालिर फस्लागनो आं खनसे बुंबावसै होमबा बे थालिर फस्लाखौ मारै जायो होनबा जोङो
ओ
थालिरखौ दान दानग्रोनांगोन थालिर ओमफ्राय थालिर सिंनि मादाखौ जोङो ओ जिर जिरना लानांगोन आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ जिरनायनि उनाव जोङो फिस फिस हानानै थुख्रा थुख्रा हानानै ओ सुनायनि उनाव ओमफ्राय जोङो बेदरफोर दोङोबा नङाबा बेदर गैयाबाबो फाजि बेखौ डाइरेक्ट फ्राइ खालामनानै जानाय जायो। बा सोरबा सोरबा खारैजोंबो संनाय जायो बिदि आरोना बिदिनो माने बेखौबो जानाय जायो थाइलेर फस्लाखौ
औ
माने बेफोरनोसै आरो होमबा आरो नोंथाङा ओंख्रिनि सायाव आरो नोंथांमोननि ओनसोलजों जानायनि ओंख्रिनि सायाव आरो माबाफोर बुंबावनो दङ नामा नोंथां
जोंनिथिंथ' दानिखौ नायोबाथ' बिदिनो ओ नोंथां बुंनायानो जेनेबा जोंथ' एखेयानो माने जानायफोरखौ बिदिनो बिदिनो दानि दा बोथोरावथ' बिदिनो दा बोथोराव जानायाथ' ओ मैथाजों नाजों बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना अ औ बिदिनो आरो दा नोंथांआ माबानिफोर सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना ओ मा होनो सबायाइजों साम'जों बा ओ दाउजों साम'जोंखौ माबादि संनानै जायो नोंथांमोनि थिंजायहायो आरो ना
औ माने संनायाथ' सोङो होमबाबो आङो एसेबां मोजां मिथिआबाबो आं बुंसै आरो ना माने ओ बारा मोजां मोनथिजोबाबाबो आं एसे ओ बुंना होसै आरो बेखौ जोङो माबोरै स संङो होनना बुङोब्ला जोंहा गिबिआवनो ओ माबा नांग्रोगोन गोन सबाय ओ सबाय नङा साम' साम'खौ लायनांगौ जोङो माने दुब्लि बा दैमाफोर दैसाफोर बिदिनो आमफ्राय बा बायनानै बिदि आरो साम'खौ लाना फैनांगौ आमफ्राय जोङो बेखौ बेखौ माने बेथ' साम'आथ' मैला हा जानाय होमबा बेखौ जोङो हरसे सोमना दोनसिगोन आरोना बालथिं सिंआव ओमफ्राय बेयो जुदि सोमनानै उनाव जोङो बेखौ ओ फुख'नानै बिनि गिहुफोरखौ गहोसिगोन आमफ्राय जेब्ला बियो माबायो अब्ला जों बिखौ ओ दानसिगोन आरो माने बियो ज'खा लानानै दाननायखौ नुनो मोनो माने बे साम'खौ आरो ओमफ्राय ज'खा लानानै दानो ओमफ्राय बिहा मा माबा मोनसे होथेग्रा दङ होथेग्रा होनो मा होनोथाय जिखुनो होथेग्रा आरोना बे
उम
ओ खोबथेग्रा बायदि दङो बेखौ जोङो फिन‌ जों एरखुनानै औ ओ दाखोन औ दाखोन होनहो नांगौ होमबा जों बेखौनो थारमाने बिनजों एरखुनानै माबायो आरो ना साफा खालामो बोख्लाबजोबो बेखौ बिनि माबाखौ दाखोनसो ना मा होनो होमबा औ बिनि उनाव जोङो बेखौ साफा खालामबा आरो खायसे माने डाइरेक्ट बेखौनो एरख'स्रायो आरोना सिंनि बिखंखौ गारनानै एरखुस्रायो खायसे फ्राय खालामनो आमफ्राय दा बिदिनो ओ रेडि खालामदो माने बेखौ मा होनो स'बायखौ स'बायखौ रेडि खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ सोरदोब ग्रोना लाग्रोनाङोमोनथाय बिदिनो मोनदां सोर दोबग्रोनाङोमोन
जेब्ला रेडि जायो अब्ला जोङो संसिगोन आरो ना माने स'बायखौ औ स'बायखौ गारलानानै बिदिनो संनाय जायो आरो ना अ बिनि सोमोनदै एसे
खोनाया
औ उम हेलौ
औ औ मा होनदों
माने नोंथांखौ बुंदोंमोन आं जे बिनि सोमोन्दै एसे मोजांयै बुंनो हाबावगोन नामा
नोंथांनि माबाखौ
औ हेलौ